बाय नोंथां खुलुमबाय। उम
दा मोजाङैनो दंना नोंथां? औ औ। औ बिदिब्ला सावरायलायसै नोंथां मा आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
आयदानि सायावथ' दा नोंथाङा फ्रिखाना?
औ।
होनबा जोङो दैबाना दैबानानि सायाव सावरायनोसै नामा दसे नोंथां? उम दे। अब्ला नोंनो एसे बुंग्रोदो दे दैबानानि सोमोन्दै नोंथां।
जागोन जागोन नोंथां ओ नोंगौ जोङो बिनि सायाव सावरायनांगौ होन्ना आं सानो। मानोना बियो मोनसे ओ जाफ्लेबाय थानाय जेंना नङा होमबा जोंनि आसामाव? ओ दा दैबाना होनब्लाथ' जों मोनथिखायो नङा होमबा नोंथां? दैबानाया जाहैबाय जोंनि। ओ आसामाव जाफ्लेबाय थानाय मोनसे मिथिंगायारि जेंना। बा जाब्रबथाय जाय मानि गोबां दै बा अखा हाबाय थानायनि जाउनाव बियो जोंनि आसामाव फ्राय जाफ्लेबाय थायो ओ बिदिनो जुन जुलाइ आगस्ट' दानसिमावहाय ओ बुंनो थाङोब्ला दैबानानि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जानायनि जाहोना मानि गोबां सान जुदि थाद'आलासिनो अखाया जुब जुब हाबाय थायो आसाम ओनसोलाव माने आं आसामनिखौनो होनसै आरो। ओ जोंनि ओनसोलाव बा आसाम ओनसोलाव। बेबायदि अखा हाबाय थायोब्ला मा जायो दैफोरा।
औ।
बोहैलांनो थाखाय लामा गोथेजोबो आरो मानि अबेजों थांनो अबेजों थाङा जेरावबो न' लु थेजोबबाय नालाय दै बोहैग्रा लामाया बोहैख' लांजोबनो हाया दैखौ दा बे जाहोननि थाखायनो मा जायो दैया जेरावबो लोमसावजोबो आरो दा बे जेंनायानो जाहैबाय दै बानानि जेंना नङा होमबा नोंथां? दा दै बानाया मानो जादों होनोब्ला जोङो गमामायै नायनो थाङोब्ला मोनसे ओ गोरलै नुथायखौ जोङो बुंनो हायो। जेरै दैबाना जानायनि जाहोनानो जाहैबाय दैया बोहैलांनो थाखाय लामा मोनै एबा जोङो। गोबां अखा हानाय नुयो बे समावसो दैबानाया जायो। जाहोना जाहैबाय जेब्ला जोङो दै लामाखौ होथेजोबो बा दै बोहैलांनो थाखाय लामा थानायखौ जोङो न' बां लुथेनानै बा बेफोरनि थाखाय बोहैलांनो थाखाय लामा होआ अब्ला दैफोर मा जायो बे अखाजों हानाय दैफ्रा बोहैलांनो लामा मोना। जाउनाव मा जायो बिसोरो जेराव जेराव अखा हायो बे जायगाफोरावहायनो जमा जानानै थायो। आरो बे जायगाखौ लोमनानै लायो आरो। बेबायदियैनो दैबानाया जायो। बेनो जाहैबाय नङा होमबा नोंथां दैबानानि जेंनायाथ' दा जोंहा बेबायदि दैया लोमोब्ला बा दैबाना जायोब्ला मा मा जेंना जायो होनोब्ला जोङो निस्सय मोनथिखागौ मानोना जोंनि ओनसोलावबो जायो। दैबाना जायोब्ला जोंना गोबां ओनसोलावहाय लामा सामाफ्रा दै बोहैनायजों बायफ्लेलाङो। बिदिनो लामाफ्रा खुरख्लंला लांनानै बायलाङो। खालबाहार आरि गोबां बिबांनि बायलाङो आरो बे हाजो ओनसोलफोरावथ' जोङो। बिदिनो निउस पेपारफ्राव बा निउसफ्राव नुयो नङानामा नङानो औ नोंथां जेरै औ। हाजोफ्रा खुरखालाबायनाय दा बांद्राय अखा हायोब्ला हाया गुरै जानोसै नालाय। गुरै जानायनि जाहोनाव हाफ्राबो खुरखालाङो आरो बेबायदिनो हाजोआबो दैबानाखौ खालामो माने हा खुखाबोनोसै नालाय दैया बेजों बोहैबोफायो। बियो गाहाय ओनसोलाव लोमसाव फैयो आरो। दा बेबायदिनो दै बानाया जायो।
उम।
दैबाना जायोब्ला गोबां बिबांनि रांखावरि बिदिनो आबाद न' बां दालां लामा बिसोर गासिबो खहा जाजोबो नङा होमबा नोंथां मानोना दैया बोहैलांनो थाखाय लामा मोनाब्ला बियो थाखानाय मानसिफोरनि बे हान्थामेला खालामग्रा लामा। बेफोरखौनो सौसिलाबायनानै ख्रुब ख्लंलाबायनानै बायनानै गालाङो बेयावहाय ओ गोबां समाजारि बा हारिफोरनि थाखाय जेंना जायो लामाफ्रा बायथेनायनि जाउनाव रांखान्थिनिबो आंखाल जायो। आंखालथ' होननो हाला जों बेखौ माने आं रांखान्थिनि खहा जायो आरो मानोला लामा सामाखौ बानाय फिनांगौब्ला गोबां रांनि गोनांथि जायो आरो बेल' नङा। गोबां सुबुंफोरनि न' बांफोराबो दै सेराव थानायखाय आजिखालि हाया खुरखानानै न' बांफोरखौबो सिलिंखार बिलिंखार खालामो आरो।
औ।
आरो बिदिनो जिब जुनारनिबो गोबां खहा जायो। दै बाना जायोब्ला सोरनिबा फुख्रियाव फिसिनानै दोननाय नाफोरा बेफोर बो थांफाजोबो बेल' नङा न' बांफ्रा बायनानै बेफोरखौ लुबफिननो थाखायबोथ' गोबां फैसा नांगौ नालाय। बेफोरावहाय जोंनि सुबुं सम्पद आबो बिराद खहा जायो आरो माने सुबुंनि धोन सम्फतियाबो बिराद खहा जालाङो आरो नोंथां। दा आरोबाव मोनसे बिथिङा जाहैबाय जिहेथु जों आबाद मावनानै जाग्रा हारि। जोंना दैबानाया बयनिख्रुइबो बांसिन खहा खालामो होनोब्ला जोंनि आसामाव आबादखौ खहा खालामो। मानोना जोंना दैज्लां बोथोराव जोङो बयबो जों जायखौहाय जानानै थांनानै थायो बे आबादखौनो गायो। बे जाहैबाय माइ आबाद नङा होमबा नोंथां। बे माइ आबादखौ जेब्ला दैज्लाङाव गायो। जुदि बे समावनो जब जब अखा हाबाय थानानै दैया लोमजोबनानै सिलिंखार बिलिंखार बे आबाद हाखौहाय खोबनानै गालांजोबो आरो दै बानाया जाउनाव गोबां बिबांनि माइ आबादा जोंना खहा जायो। बेबायदिनो रांखान्थि थियारियै जोङो गोहोम गोल्गैसोनांगौ जायो आरो दैबाना जायोब्ला।
उम।
दा दै बानाया मा मा जाहोनाव ओजोंखौ खहा खालामलाङो बेखौ जोङो एसेबाबो मोनथिनो हाबाय नङा होमबा नोंथां।
मिथिनो हाबाय नोंथां औ।
दा बेफोरखौ होबथानांगौब्ला जोङो निसय दै लामाफोरखौ मोजाङै बानायनांगोन। ड्रेनफोरखौ मोजाङै बानायनांगोन। टाउन सहराव ड्रेनफोरखौहाय लामा सामायाव ओ दै बोहैलांनो थाखाय मोजाङै बानायनानै होनांगोन बिदिनो गामि ओनसोलफ्रावबो। दै बोहैलांग्रा जाम्फैफोर जावनानै। होनांगोन नङा होनबा नोंथां होमबासो जोङो दै बानाखौ हमथानो हागोन। दा बेनोमोन नोंथां आंनिफ्राय फंनैसो दैबानानि सायाव बुंनाया दा नोंथाङाबो एसे दैबानानि सायाव फंनैसो बुंफ्रुनानै होनो हागोन नामा?
जागोन जागोन नोंथांनि जागोन।
औ।
आंबो मिथिना मोनबाय नोंथां नोंनिफ्राय दैबानानि सोमोन्दै मा मा मुलाम्फा बा आरो मा मा खहा जायो?
औ।
दैबानाखौ। एक्सेलि नोंगौ जोंनावहाय आसामावहाय जोंनि आसाम हादरावनो दैबानाया जाफ्लेबाय थानाय मोनसे बोसोरै जायो होनजायो बियो दाथ' नै ओ जुन, जुलाइ, आगष्ट ट' बोथोर फैबायना बे समावहाय बांसिन जायो दै बानाया। जेब्ला अखाया हायो अब्ला बांसिन बि दैबाना जायो। दैबाना दैबानायाथ' बिराद खहा खालामो सुबुंफोरनि बा मानसिफोरनि नोंहा एसे सिगां बुंलां खाबाय नोंथाङा दैबानानि सोमोन्दै होमब्लाबो आं एसे बुंबावनोसै। दैबाना जायोब्लाथ' नोङो बिराद खहा जायोना ओरै बारि बागान न' बां आबाद फोथार गासिबो लोंजोबनानै खहा खालामो सुबुं माहारिया थानो थाखायहाय एसेबो जायगा गैया। बिनि थाखाय खस्थ' मस्थ' गावबागाव न' गारनानै जोङो जायखौ है रिलिफ केम्प जमा थानाय स्कुल बायदिसिना फोरावहाय ज'मा थाफैनांगौ जायो गथ' गथाय लानानै बिराद खस्थ' मोनो आरोखि दैबानानि समावहाय। दा बेनिखायनो दैबानाखौ होबथानो थाखाय जोङो एसेब्लाबो जोङो लामा होनांगोन दै बानानो जे दै थांनो थाखाय जोङो नाला जावना होनांगोन बेनो दै थांनो थाखाय जोङो मोनसे फुख्रिफोर होनांगोन देन दैबानाफोर फैयोब्ला बिसोरो बे ला गावनि लामाजोंनो गावनो थांनानै जाहाथे जोंनि मानसिफोरनि बा सुबुंफोरनि खहा खालामा बिदिखौ खालामनांगोन जोङो।
नंगौ नोंथां थारै।
हायबो मोजां जागोन। नङाब्ला जोङो दैबानाजों भुगिनांबाय थागोन जेब्ला दैबाना जागोन अब्ला अब्ला जोंनिनो खस्थ' मोनगोन। जेरेखम जों गथ' गथायफोरा स्कुलाव कलेजाव थांनो मोननाय नङा बे आरो जों फारफ्रोमनिबो खहायाखि खहा नालाय खहा बिराद खहा मानि दैबानया जोंनि बिराद खहा खालामो। जेरै आबाद फोथारावबो लोमसावनानै आबादफ्रा थैला जोबबाय। फारसेथिं जाग्रा आदार लोंग्रा दै फारसेथिं गोग्गो दै मोननाय नङा।
औ
र्थ जागोन आरो गासिबो गेसाव गोफोन नोङो दैजों लोमसाव संनानै फैनानै गोसारजोबगोन मोनामगोन एम एम्फौ एनला थाम्फै सोरजिगोन जोंनि बेराम आजारनि बेजों लोंनानै जोंनि देहायाव हाबगोन बेफोरनो जोंखौ मा बेराम खालामगोन बेराम खालामा बे जोंनिनो खहा जागोन दा बेफोरनि थाखायनो जोङो साननांगौ आरो जोङो मोजांनि थाखाय हागौमानि होबथानांगौ दैबानाखौ दाथ' बेखौ होबथानो होनबानो होबथानो हाया बेथ' मोनसे मिथिंगानि माबासो बियो मिथिंगायारिनि मोनसे आखुथाय बियो माने
नंगौ।
ग
नंगौ नोंथां ओ जोङो ओ मोनथिखायो बेखायनो दैबानाखौ होबथाथारनांगौब्लाबो जोङो होबथानो हाया नालाय बियो जाग्रा जाखाबाय नाथाय दैबानाखौ जोङो जेसेबां हायो एसेबां बिनि ओ खहा खालामनायखौ जोङो खमायनो हायो आरो माखासे हाबाफारिफोरखौ मावनानै बा बिनि सिगांनो जोङो थियारि जाखानानै। जेरै सिगाङावनो जोङो बान्दोफोरखौ गोरा खोनानै लाखिनांगौ। दै बोहैलांग्रा जाम्फैफोरखौ जोङो मोजाङै फोजोबस्रांनांगौ जाहाथे बेवहाय दैबाना थाबथाया हाग्रा बंग्रा बेफोर थाबथाया बेबायदिनो टाउन सहराव थानाय